हेल'
हेल'
ए ओ दासो खोनादों
खोनादों दा
औ नै
ए खोनाबाय ए ओ नेटआ बांद्राय माबायाखै नाङाखै मा खालामदों
दायो ओरैनो दायो मा खालामदों? आङो
अ जोंङो औ हेल'